ओ
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों गोजोन फुन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहामलायनो जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ
नोंथांङा दा फुंनि ओंखाम जाबाय दा
औ जाबाय ओंखामखौलाय जाबाय आंङो
औ ओमफ्राय नोंथांङा दा मा खामबाय दं।
आंङो दा ओरैनो जि जिरायना दंङो बिफां सिङांव माने गरम नालाय बेनिखाय
औ दि दिनैबो एसे एसे गरमानो दा नोंथांङा आबाद मावफेरबायना नोंथां
औ मावनायाथ' मावदो न'आव
औ माने दा नोंथांङा मा होनो नोंथां लांङा माने जा आबाद आबादा माने हाल थिखांबायना नोंथां
औ हाल उथिखांबाय मालाबानो उथिदो आमथि निया आगोल आगोलावनो आमथि जानायनि
औ आमथिसुवानि आगोलावनो आरो न' औ औ दौ आंबो दंथ'यो एसे फ्रि जानायलाय नोंथांखौ फल हरदोंमोन आरो रायज्लायनो औ दा नोंथांङा एसेसो औ औ आं ओंखामथ' जाथ'वाखै माने दासो संगासिनो नालाय बेनिखायनो माने मा खालामनो मा मानो इनिखायनो नोंथांखौ फन हरनाय जादों आरो
औ
दा नोंथांङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दा नोंथांनिसिम मोनसे मोन्नैसो सोंथि सोंनो सानदोंमोन आंङो सोंजागोन ना नोंथां
औ सोंजागोन सोंजागोन
औ दा नोंथांङा जिथुनाखि जोंनि आबाद आबादनि बागै एसे फोरमायना होदो होनबालाय
औ जेनेबा दा आं माइ आबादनि बागै होनगोन आरो ना
औ दे
औ जेनेबा दा माइ गायनोथ' जोंनो हाखौ नांगोन ना
औ
जेनेबा दा न'आव थाबोला मोजां आरो ना गैयाब्लाथ' बायनांगोन
औ बायनांगोन बा बायनांगोन बा बन्द'कआव लानांगोन आरो ना
औ जेनेबा दा जोङो बायनानै लाबाय आरोना होमबा जोङो बे हाखौ माने साफा खालाय नांग्रोगोन मोजांनो हाग्रा साग्रा दङबा बेयाव हाग्रा थैनाय मुलि होनांगोन
औ नंगौ
औ बेनि उनाव जेब्ला साफा जागोन ना बे हायाव जोङो माने ट्रेक्टरजों हालेवना लाग्रोगोन आरो ना
औ
लानायनि उनाव बेखौ दोनथ'नानै ओमफ्राय जोङो जिथु बिधान माइनि माबा माने अ खैथा अ माइजलिखौ जोङो माने न'आव आगोल जमायना दोनदों बा माने बो मोजां ओमफ्राय गैयाब्ला बेखौ हाथाइनिफ्राय बायनांगोन आरो ना
औ
औ ओमफ्राय दा जोङो जेनेबा हाथायनिफ्राय बायना लाबोनानै बेखौ बस्थायाव सोनानै हाखराव दोननांगोन आरो ना सोमनानै माने औ बेखौ बा दस दिनसो दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो माने हासायाव दिखांनानै माने बस्थानिफ्राय हायाव दोननांगोन आरो ना
औ
बख'नानै माने ओमफ्राय बे खौ जोङो थालिर बिलाइ नङाबा थास' बिलाइदों खोबना दोननांगोन आरोना
औ
बेखौ जोङो हबथासे खोबना दोनखांनानै जोङो जेब्ला गाजा ओंखारगोन बेखौ जोङो बस्थायाव सोनानै माने आरो दुब्लियाव लांफिन नांगोन आरो ना
ओं नंगौ
औ ओमफ्राय बे दुब्लियाव जोङो आरो हालेवनानै बे दुब्लिखौ जोङो मैजों नङाब्ला थालिर बिलाइ थालिर बिफांजों जोङो माने खमान खालामना लानानै बे माइखौ जोङो बेयाव सारना होनांगोन आरो ना आखाइजों ओमफ्राय बे माइ बे खोथियाया माने जेब्ला गोदोर जागोन ना अब्ला जों बेयाव बेरा होनांगोन आरो ना मोखद जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलावथ' मोखौ बोरमाफोर दंसोयोना बेनि था बै माने प्रटेकसन रखम जाहैबाय आरोना जेनेबा मोखौफोरा जायोना बेनि थाखाय।
औ
फ्राय ओमफ्राय बे खोथायाव माने बाय गोदोर जानायनि उनाव बेयाव जों हासार बा मुलि बाहाय होनानै माने मोजां जानो थाखाय होनांगोन आरो ना बेखौ
औ बेनि उनाव बे माइया जेब्ला माने ओ खैथाया जेब्ला गोजौ जागोनब्ला बेखौ जोङो हाजिरा बा खामला लानानै माने फुगोन बेखौ मुथा सिस्टेम फुनानै
बेखौबो दुब्लिआव लांफिनगोन आरो ना।
औ नंगौ
औ ओमफ्राय बे दुब्लिखौ आरो खनसे हालेवनानै माने बेयाव जोङो हाजिरा होनानै बे माइखौ गायगोन जेनेबा दा आइजोफोराथ' गायो जोंनिया आइ आफाफोराबो गायो औ। ओमफ्राय दाथ' मेचिननिबो जुग जादों ना मेचिनाथ' दङ दंनायालायथ' बांसिन गैया आर ना जोंनि
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावहाय फैयाखै आरो गुबुनाव ओंखारबाय माइ गायनाय मेसिनाबो औ नंगौ।
अ बेफोरबायदि सानो ओमफ्राय बेखौ गायखांनानै जोङो जेब्ला। गोथार जागोन न बे बेयाव जों माने। हासार होगोन आरोोना बेयावबो हासार मुलि जेनेबा हाग्रा थैनाय मुलिफोरखौ होगोन आरो ना साइद साइद
औ नंगौ नंगौ।
औ ओमफ्राय बेयावबो जोङो बेरा होगोन आरो ना मोखौ बोरमाया जायो रखम
औ।
बेनि उनाव जोङो बेखौ दोनथ'नानै जेब्ला सय मास सात माससो दोननानै तिन माससे दोननानै बेखौ जोङो जेब्ला सेभेन्टि पारसेन्ट बा नाइन्टि पारसेन्टसो मोनगोन बे माइया।
अब्ला जोङो बेखौ माने मेचिन ज बा खासिजों होगोन आरोना। मानानै बेयाव दोनगोन आरो ना। जेनबा दा मेसिननि जुग नालाय मेसिनाथ' दा माने ओ जायागायावनो मारनबो नायो ना। आजिखालिथ' दा जेब्ला जोङो खासे खासिजों हाबाय हाबाय जेनब्ला बेखौ जोङो माने न'आव लांगोन आरो ना। ट्रेक्टरजोंबा खेलाजोंबा दाथ' ओमफ्राय मानसियाबो लाङा आरो ना। दा माबायाव फाफ्लियाव लांना थाङो आरोना बेफोरबो चेनेल लांनानै जोङो बे खौ जोङो न'आव दोनहैगोन दोनहैनानै माने मार होननांगोन आरो न' ट्रेक्टर जों
उम उम।
मारुन नानायनि उनाव बे माइखौ जोङो जेब्ला मारोन नाखानाय जागोन बेनिफ्राय जोङो माइखौ एक्स्रे खालामामनानै जिगाबखौ एक्स्रे खालामगोन ओमफ्राय बे जिगाबजोंबो जोङो गोबां राङा आज्रिनो हागोन आरो न' बे जिगाबखौ फाननाबाबो जोंरि माने रां मोनगोन।
औ।
ओमफ्राय बे माने माने माने ओ। बस
आ।
बे औ खोनादों।
औ।
बे माइखौ जोङो माने एक्सट्रा खामनाय माइखौ जोङो साइद खालामना दोनदोंमोन न बेखौ जोङो अन औ फाख्रियाव दोनजागोन माने बस्थायाव सोना दोनगोन आरो ना बेखौबो बस्थायावबो सोना दोनजागोन माने उनाव लागै उनाव जाहाथे जोङो फिथा बा ओंखाम जानो थाखाय इउस खालामनो हागोन आरो न'
औ नंगौ थारैनो।
जेब्ला जोङो माइ माइ माने बिगाबखौ मा होनोमोनलै
माइ जिगाब
जिगाबखौ जिगाबखौ जिगाबखौ औ जि बे जिगाबजों जोङो माने जिगाबखौ मोजाङै सुनानै मुलि थुलि होनानै बेयाव माने मैखोमनिबो बागान जाने बनायनो हागोन आरो ना जोङो बेयाव अ। औ बे मैगंखौ जोंङो हाथायबा माबा फाननानै माने रां आरज्रिनो हागोन आरो न औ बेखिनिखौनो फोरमायनो सानदों आं नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो हागोन
औ थारैनो ओ जिथुनाखि नोङो फोरमायलांबाय बा नोंथाङा फोरमायलांबाय बेखौ गासैबो सैथो खोथा ओ नोंथाङा मोजाङै बुजायलांबाय जेरै माइखौ माबायदिहाय जोंङो हालेवनानै माबायदिहाय जोंङ आबाद मावनानै जों माइखौ मोननो हायो बा जोङो बेनि जिगाबखौ जों माबायदिहै मोननो माबायदिहै खामानियाव बाहायनो हायो बेबायदिहाय नो नोंथाङा बुजायलांबाय आरो ना बा फोरमायलांबाय
औ
औ ओ थिग बेबायदिनो जोङो आङो दा गुबुन आबादनि सायाव फोरमायलांनो सानदों नोंथांनिसिम
औ औ
ओ जिथुनिखि आबाद होनना बुंबालाथ' जोंनिया माइ आबादल' नङा आरो ना नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोङो आबाद होनना बुङोब्ला जोंनिया माइजों लोगोसे जिथुनाखि जोङो मै गोरान मैगं थाइगं जानाय बैनि आबाद दङ मैगं थाइगंनि आबाद बा जोङो साहा लोंनाय बै साहा बिलाइनि आबाद बा जोङो थाव जेखौ नोङो जायखौ जोङो ओ संनाय खावनायाव बाहायनाय थाव ओ जानाय थाव बै जानाय थावखौ जोङो बेसर बिबारनिफ्राय मोनो बै बेसर बिबारखौबो आबाद मावनाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां जेरैहाय बिबारनि आबाद दङ दंफां लाइफांनि आबाद दङ थिग बेबायदिनो आरो
औ
आरो गासैबो जोङो जिथुनाखि आबाद मावनाय होनना बुङोब्ला जोंनो गिबियावनो हा आरो बै हाखौ जों एवग्रोखानांगोन आरोना
औ
बै हाखौ जोङो ट्रेक्टरजों एवो ना मोसौजों एवो बेयो गावबा गावनि सायावसो ओ थायो आरो बा साननायफोरा थायो दा गोदो गोदोहायथ' जोंना ट्रेक्टर गैयामोन ट्रेक्टर गैयैलाय जोंनिया माने मोसौजोंनो एवोमोन आरो ना नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोङो मोसौजोंनो फुंनि ब्रै रिंगा बा रिंगायावनो गोदोनि जायनाखि आबै आबौमोन बा जोंनिया सुबुंफोरा माने ओ ब्रै रिंगा बा रिंगायाव माने आ
उथिनानै माने हालेवोमोन आरो ना
नानै हालेवनो थाङोमोन आरो औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंनिया माने बेबायादिहाय जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ जोंनि जिथुनाखि हालेवनाय बे हालेवनाया दा आथिखालाव माने नुनो मोन ला आरो ट्रेक्टर जोंसो एवनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला ओ टरजों एवबोला माने समाबो एसे खम जायो बा जोंनिया एसे खम समावनो माने आ बै हालेवनाया जोबलाङा आरोना नों थां थिग बेबायदिनो जोङो गोथां मैगं थाइगंनि ओ आबाद होनना बुङोब्ला जोंनिया गोथां मैगं थाइगंआथ' गोबां दं जेरैहाय ओ जिंखा जिंखाया दं जोगोनार दं जोगोनार जिथुनाखि लाव गोदै होनना बुङो ओ बै जोगोनार बेनि उनाव दं खुमब्रा दं पानेलाव दं ओ बा जोंनिया लेस्रा दं ओ गरसि दं बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जेनेबा मेसें बोथोराव दैज्लां बोथोराव जानाय मेसें बोथोराव जानाय बेफोरबायदि माने आलादा आलादा रोखोमनि आलादा आलादा बोथोराव गायनाय आबाद बा मैगं थाइगंफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
थिग बेबायदिनो जोङो बै आबादफोरखौ जों मावनानै गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो बा जोङो बै आबाद फोरखौ आबादफोरनिफ्राय मोननाय जिथुनाखि फिथाइ बा जोङो मैगं थाइगं मोननाय दा नों बिथाङा बुंलांखादों माइ आबादखौ माइखौ जोङो फाननानैबो गोबां रां मोननो हायो आरोना थिग बेबादिनो जोङो मैगं थाइगंफोरखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां बा मुलाम्फा जायो जेरैहाय जों बुंनो हायोदि जोंनि गय आबाद बा गय बिफांखौ जोङो गायो जिहेथु गयनिबो जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय गयखौ जोङो गायना दोनो बेयो माने ब्रै बोसोर बा बोसोरनि उनाव मोजां बिफां गेदेर जानानै जोंनो फिथाइ होयो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जेब्ला जखि फिथाइ होगोन फिथाइ होखांनायनि उनावहाय बेवहाय माने बै फिथाइखौ मान जोंनिया जानाखि फालांगिरिफोर फालांगिरिफोरा माने फायखारि हिसाबै माने बिबारावनो माने बेवहाय माने फैसा होना थांखायो आरोना जाय मानि मालिक बा आबादारिनो
औ
बिबारावनो बायना लांखायो माने बायना दोनखायो जे देरबा लांफैगोन होननानै बिबारानो बायखायो बेखौ माने बिबार बिबार लाना बिबारसो माने जायनिखि फिथाइया माने बांसिन नुगोन माने गय फिसाखौ बांसिन नुबासो माने बिबार समावनो गोरलै समावनो गय बिबारखौ बांसिन नो होमब्लानो माने गोबां रां मोनो आरो थिग बेबायदिनो जोङो आबाद मावनानै गावनि जिथुनाखि नांगौ बेसाद मुवा बेसादफोरखौ जों बायना लानो हायो बा जोङो बैफोरखौ फाननानै जानखि सानफ्रोमबोनि बाहायनाय फिसा फिनला मुवा बेसादफोरखौबो जोङो नांगौ जानाय बायदियै जोङो बायना लानो हायो आरो दाना नोंथां
औ
बेखिनियानो जोङो आबाद होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो बायदि बायदि बा गुबुन गुबुन आबादनि बेलायाव गुबुन गुबुन बायदि माने मा होनगोन बेखौ जिथुनिखि आबाद मावनायनि खान्थि बे माने गुबुन गुबुन आलादा आलादा जायो आरो ना गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन माने
औ औ
थिग बेखिनियानो दा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां
औ होनबा नोंथांसिम सा औ औ खोन्थालाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम औ औ दे